औ खोनादों।
अ।
मा खालामदों?
ओ ओरैनो दं।
माबा आं मोनसे नों ओरैनो दंबा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंजों दसे सम होनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन आंथ' दा ओरैनोसो दं नालाय।
औ।
सावरायनो हागोन दे नोंथाङा मा टपिकनि बागै आंजों सावरायलायनो सानो? एबा रायज्लायनो सानो आं बेखौसो मिथिनो लुुबैदों आरो नोंथांनियाव।
टपिक माने जा बर'नि गाहाय ओंख्रिफोरनि गेजेराव अनला ओंख्रियाबो मोनसे नालाय। अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दैनो रायलायनो सानदों आरो नोंथांजों।
अ नंगौ नोंथां अनला ओ ओंख्रिनि बागै।
औ।
जेनेबा नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुगैयो आरोना।
औ। जेनेबा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो जानो माबायदि सुंद'यै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अब्ला बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे जोबोद दोरोङारि ओंख्रि जोबोद गोथाव।
औ।
मोनसे जामुं बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा बेफोर अनला ओंख्रिखौ बिराद जाबोगासिनो दं आरोना।
औ नंगौ।
जोंहाबो गामि ओनसोलाव आरो जोंहाबो न'खराव गोबां संना जायो।
जायो औ।
संनानै जानो जोबोद मोजां मोनो। गोथाव अनला ओंख्रिखौ जोंहा बानायनोब्ला गिबियावनो माइरं जोंसो बानायो नालाय जोंहा। माइरंखौ सोमग्रोना लायो। दैजों। बेनि उनाव माइरंखौ सोम रुयोब्ला ओ दैनिफ्राय बोखांनानै दैखौ गसर जासे बोखांनानै फोरा दोनथ'नाय जायो आरो। जेब्ला दैया रानलांगोन ओ गस'रनाय माइरंखौ ओ उवालफोराव देनानै लानाय जायो गुन्दै देनानै गुन्दै खालामना लानाय जायो गुन्दै खालामना लानानै दा बेथ' जोंहा गुन्दै खालामना लानाय जाबाय जेब्ला बेखौ संनो थाखाय जोंहाथ' बिदिनो खायसेया गोबां मैगं थाइगं होद दोननानै संनाय जायो अनला ओंख्रिखो। नङा होमबा? मेवाय होनाय जायो ओ खायसेबा बेदरबो होनाय जायो आरो मेवाइ बेदरनि अनगायैबो जोंहा साम' बे आरिफोरखौबो होनाय जायो। गोबां बेफोरदि माखासे मैगं फोरखो होदेरनानै अनला संनायखो जायो आरो। ओ दा अनला संनाय प्रसेसा बिदिनो जोंहा गिबियावहा गुबुन मैगंफोर होदेरनासो संनाय जायोना नालाय बांसिनानो अनलाखो
औ
अनला संनायनि सिगां जोङो सारायाव साराय जानग्रोनानै सारायावहाय गुबुन मैगंफोरखौ ओ एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो एवग्रोनानै ला नानै बियावहा मै गंनि सायाव दै होनानै दैखौ मोजाङै गोदौजासे अर सुनानै होनाय जायो।
औ
अर सुना होनायनि उनाव जेब्ला दैया ग्लब ग्लब मोजाङै गोदौवो अब्ला अनला ओंख्रि संनो थाखाय बै माइरं जे अन गुन्दै देना लादोंमोन बिखो दैयावहा दै गु सारायनि दै गुदुङाव होनाय जा होसननाय जायो आरो।
औ
बेखौ होसननायनि उनाव जोंहाथ अनलासो नालाय माइरङा दै नांनाय लोगो फिथर खानो नायो आरो बि खो रुइहोनो थाखाय मोजाङै मोनहोनो थाखाय खारै होफैदेरनो गोनां जायो आरो अनला ओंख्रियाव।
औ अ।
दा बेबादिनो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो।
उम। नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ जानानै माबायदि मोनो?
अनला ओंख्रिखौ जानानैथ' जोबोद मोजां मोनो। माने ओरैबायदि मोजां मोनो आरो ना अनला ओंख्रिखो जानो ओ जानो हायि ओंखामफोरखो गोबां जानो हानाय बायदि मोनो अनला ओंख्रि सङोबोला। आरो मोनसे बे बर'नि मोनसे बिराद फेभ्रेट जामुं ओंख्रि बेबायदि आरोना। दा आंनि थाखायबो बेबादिनो अनला ओंख्रिया
औ।
दा नोंथाङा माबायदि मोनो अनला ओंख्रिखौ जानानै आरो नोंथांनि नखराव अनला ओंख्रि मालाबाफोर एफोरदि संबाय थानाय जायो नामा?
संनायाथ' जायो औ जोंनि न'खरावबो बिब्दिनो सम सम संनाय जायो। मोजाङानो मोनो जानानै। जोंनिनो बर'निनो मोनसे गाहाय ओंख्रिनि गेजेराव मोनसेनालाय बेबो।
औ।
बिदिनो मोजां मोनो जानानैथ' नोंथांनि न'खरावलाय अनला ओंख्रिखौ मा माजों संना जानाय जायो?
जोंहाथ' अनला ओंख्रिखौहाय गोबां बेफोरबायदि मैगंफोर होननानै संनाय जायो। जेरैहाय मैगंफोरनि गेजेराव जोंहा खोमा बिबारखौ नोंथाङा मिथिगो ना?
औ मिथिगौ।
जोंहा खोमा बिबारखौ होनाय जायो मैगंफोरनि बेलायाव ओमफ्रायो मोदोमफुल फिथाइ
औ।
मिथिगौ ना औ मोदुफुल फिथाइ आरो खुमब्रा
औ।
ब्रानि अनगायैबो आरो जोंहा आलु आलु ओमफ्रायो बिदिनो माखासे आं मिथि जोंहानि न'खराव बेफोरदि होना संनाय जायो आरो बांसिन आंनि नोजो राव आरो आंनि मिथिनायाव गुबुन जायगायाव बा आरो मा मा होदेरना संनाय जायो मैगंफोरनि बेलायाव बेखौथ' आं बारा बुंनो थांला
औ
लांखरिया जोंहा थ' मोनसे जोबोद गोथाव ओंख्रि नङा होमबा
औ
आं मिथिनायावथ' बे बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आरो दाथ' जोंहा बियो जि आइ टेग मोनबाय होननायबो खोनादों आरो आङो
औ नंगौ
नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
दा नोंथाङा अनला ओंख्रिखौथ' जानानै मोजां मोनो होनदों दा नोंथाङा मालाबा संफेरबाय नामा?
संनायाथ' संबाय औ गोबांआनो थ' जायाखै संनाया इदिनो खननै खनथामसोआ जाबाय आरो
अ दा नोंथांनियाव आं बे फंसे बाथ्राखौ मिथिनो लुुबैदों माने जोंहा अनला ओंख्रिया दि जि आइ टेक मोननो हाबाय बेथ' नंगौ बा ओ जोंहा दा अनला ओंख्रिया जोंनि बर'फोराल' जायो नामा बा बे अनला ओंख्रिखौ जोंहा बर'फोरा जानाय ओ न'आवल' संना जानायनि अनगायै जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव ओ इफोरदि बेफोरखौ संनानै बा फाननानै रां खामायनो हायो नामा? आरो गुबुनफोरा जायोब्ला माबायदि अनसायनाय मोनगोन बेफोरफोरखौसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनो आं मिथिनायावथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा अनला ओंख्रिखौ मोजाङानो मोन-मोनजोबखायो गासिबो बिदिनो गु-गुबुन हारिनि मानसिफोर फ्राबो गोथाव मोनो इदिनो
औ
आं मोनथिनायावथ' गोथाव मोनो आरो इसोरबो सोंनानैबो नायखांबाय आं बु-बुङो आरोना बिसोरनि मानसिफ्राबो गोथाव मोजाङै माबोरै सङो बिदिनो सोङो।
औ दाथ' ओ गोथावआनो मोनो जेनेबा इसोरबो दा माने जोंहा अनला ओंख्रिखौहाय न'आव संना जानायनि अनगायैबो गोबां गिदिर गिदिर दखान आरो हटेलफोराव जोंहा संनाय जायो बा मोनजानाय जायो नामा नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ मिथिगौ न' जोंथ' न' न'नि अनगायैबो अनला ओंख्रिखौ गुबुन दखान हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव संनाय जायो नंगौ
औ औ
जेराव गोबां अनसायनाय मोनो आरो अनला ओंख्रि नि दारैबो
औ औ नोंथाङा माब्लाबा जाफेरबाय नामा हटेल आरिफोराव संनाय बै अनला ओंख्रिफोरखौ?
औ जाखांबाय जानायाथ'। जोबोद गोथाव जादोंमोन आं हटेलाव जानायाथ'।
अ।
नोंथाङाबो जाखांबाय नामा?
औ जानायालाय आंबो जाबोबाय। गोबां जायगायावनो दावबायनाय समाव हटेल आरिफोराव बर'नि माखासे बेफोरदि ओंख्रि संनायफोरफोरखौ।
औ।
हुम। दाथ' अनला ओंख्रियानो बर'नि मोनसे सिनायथि ओंख्रि बायदि जाहैबाय नंङा होमबा गोबां गिदिर गिदिर हटेलफोराव संनानै दोनै बेफोरखौ बर'फोरा फाननानै गावनि मोनसे हारिखो जि अनला ओंख्रि बेफोरदि जायो होननानै सिनायथि होबोनो नोंगौ थारैनो दा होनब्ला नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुबैनांगौ दंबावो नामा
ओरैनोथ' गामि ओनसोलाव जेनेबा मा मा मैगंजों बांसिन जानाय जायो बेखौ मिथिहोनो नामा नों?
अ जोंहा गामि ओनसोलाव ओरैनोथ' बांसिन आंनि मिथिनायाव मेवाय ओंख्रिजों जानाय जायो।
औ नंगौ‌ सैथो एथ'
औ
नोंथांङा ओमफ्राय अनला ओंख्रिनि सोमोन्दैथ' गोबां बुंबोबाय
औ
नोंथाङाथ' आरो संनो रोंगौबो बुंदों जानानै मोजां मोनो बुंदों ओमफ्राय नोंथाङा मा मैगंजों बांसिन गोथावसिन मोनदों जानानै
ओ अनला ओंख्रिखौ आङो बांसिनै खमा बिबारजों संनायखौ गोथावसिनै मोनो आरो आंबो संनानै जानो जोबोर मोजां मोनो
औ
ओ बेखिनियानो आरो नोंथां दा अब्ला आंनि मिथिनायाव जोंहा समाबो जाबाय बायदि मोनदों नोंथांङा जुदि मिथि नांगौ गैयाब्ला
औ नोंथांनिफ्राय जाखिनि गोबांथाथ गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम
अ औ औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला ना औ